औ
औ हेलौ अ खोनादों न नोंथां औ सानजुफु अ सानजौफु समनि गाहाम हामलायनाय जासि हरबाय नथांनिसिम
औ औ दे दे गोजोन सान
सावरायनो हागोनना
औ हागोन दे नों
औ-औ। जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। थ' अब्ला जों आयदा फारसे थांग्रोनि नङा होमबा थ' अब्ला आं नोंथां नोंथांजों दिनै माने बारा इसेबां गेदेर टपिकनि सायाव सावरायनो सानाखै। खै माने दा जोंहा मिथिंगायारि माखासे जाग्रा नङा होमबा नैबे नेसारेल दिजेस्टार होनना बुङो इंराजियाव नङा होनोमबा। मिथिंगायारि खैफोद जेरै जोहा बांग्रिं दैबाना नङा होमबा मिथिंगायारि अर खामनाय नै बैफोरनि बागै आं माने- नोंथांजों सावरायनो थाखाय कल खालामनाय जाबाय आरो। त' नोंथाङा बे आइ दानि सायाव जेबो उसुखुथु गैया नङा होमबा। सावरायनो हागोन। आतसा औ-औ थ अब्ला जेबो गोजोनबाय थ' जोङो ओरैनो मिथिंगायारि ओ जाहोन ना बुङोब्लाथ' जोंहा गोबांथार गोलैयै नङा होमबा नोंथां। दा जेरै औ जोंहा जेरै दा नै बुं थाङोबा जोंहा मिथिंगायारि हिसाबै दैबाना बेनि सायावबो जों जों मोनसे बुंनो हायो नङा होमबा। गुबुन महरै आरो जोङो बांग्रिंनि सायावबो जों बुंनो हायो नङा होमबा थिग बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोम रोखोमनि दं आरो दा आङो नोंथांजों ओ सुंथाब समनि गेजेरावनो माने नैबे मोननैसो मिथिंगायारि जाहोननि सायाव सावरायनो थाखाय सिगांबाय आरो दा जोङो ओरैनो आं फार्स अफ अल नोंथांजोंहाय नैबे ओ बांग्रिंनि सायाव सावरायनो आं माने सानदों आरो। त' आथिखालाव जोंना बांग्रि जोंहा जाफ्लेबाय थाग्रा मोनसे मिथिंगायारि जाहोन बा खैफोद होननानैबो बुंनांसिगोन नङा होनबा। नै दा माने मासिक जोङो मिथिंगायारि हिसाबै जों नैबे दा बांग्रिंखौ जों मोननो हायो बांग्रिंआ जोंहा जोंनि ओ हादोरावहाय दासिम उम माने बे समावहाय गोबां गेदेर जानानै थाङाखैब्लाबो गोबांथार गुबुन-गुबुन ओ हादरफ्रावहाय जोंहा गेदेर-गेदेर बांग्रि मावनायखौ जों नुनो मोनबाय थादों नङा होनबा। थ' हिसाबै जोंबो बै फोरनिफ्राय माखासे सिगांग्रो साग्रिद थानो हायो नामा नै बेखौ माने साननानै आं माने नोंथांजों बे आयदानि सो सावरायनो लुबैदों आरो। थ जेरैबायदि जोङो लिरनाय महरावबो जोङो गोबां सोलोंथाइनि गेजेरजों जों मोनबोदों नङा होमबा बांग्रि माव अब्ला जों मा खालामनांगौ बा माबोरै थानांगौ नङाहोनबा मा खालामनांगौ नै बेनि सायावहायबो माने माखासे गोबांथार लिरनाय आयदायाव जों मोननो हादों आरो। दा बिनि गेजेरावहाय ओ जोंहा गोबांथार सुबुंफोरा ओ खि बिनि सायावहाय रोंगौथिबो गैया खोमा दां नङा होनबा? फ्राय जोंनि गामि ओनसोलफोरावहाय ओ बारा एसेबां फरायनाय मानाय बिदिबो गैया दा नै बे हिसाबैहाय आङो नै बेखौनो मोनसे ओ मोजां आइदाम हिसाबै आं सा दों आरो दा अब्ला नों थां जोंहा बांग्रिं मावोब्ला नङा होनबा? थ जों सिगांग्रोयै गिबि गिबियावहाय जोङो ओ बै बांग्रिंनिफ्राय जों माबायदि आगोर बा राहा मोननो हायो बांग्रिं जाबाय थानाय समावहाय जोङो माबा मोनसे एवारनेस बा सांग्रांथि महरै जों मा खालामनांगौ? नै बेखौ नोंथांनिफ्राय आं माने सिगांग्रो मिथिजानो लुबैदों आरो।
औ औ नोंथां बे आयदानि सोमोन्दै आंबो बांद्राय मिथिया अब्लाबो आं फंनैसो बुंनो नाजानोसै
औ दे जागोन नोंथां
जोंनि बर सुबुंफोराथ एसेबां माने बेफोरनि बागै मोनथियाबो जानो हागौ नाथाय आथिखालाव जाखिनि लेखा रोंनाय सुबुं दं बा जाखिनि लेखा गोरों सुबुंफोर दङ बिसोरो जानांगौ बा एसे एनै मिथिगौ बा फरायनानै मोनबोदों बे बांग्रि मावबोबोला
औ।
माने गिबि गिबियावनो मा खालामग्रोनाया मोजां जायो माने आं मोनथिनाय बादिब्ला आरो। गिबि आव बेनो माने बांग्रिं मावोबोला माने जोङो न' सिङाव जुदि थायोबोला
औ।
बाहेराव खारना लासिनो माने सांनि सिङाव बा बैसां बा टेबोल
औ औ औ।
खुगलोबनानै माने थानांगौ आरो बै बांग्रि मावनाय समाव। आरो जु दे लांदां जायगा फोथार दङबा खाथियाव। बैहायबो थां। सांनानै माने दलद दिदोमै। थानांगौ आरो माने जाहाथे खारला खारसि खालामनाङा औ औ। आरो जोंनियावथ' ओरैबायदि माने बांग्रिंआ। गिदिर गिदिरबो जा जानाय नुफेरथ'वाखै नालाय।
औ।
एसेबां मानि माने न' बिल्डिंनिफ्राय गिनांगौ होननानै आं साना। माने गुबुन रायजोआवथ' दा जों खोनानाय बायदिब्ला। गुबुन गुबुन रायजोआव माने न' बिल्डिं बायनायफोरबो जों नुनो मोनो। बांग्रिंथि मिथिंगायारि खैफोद। जों औ। दा बेफोरबायदि जायगायाव जोंङो माने सांग्रांथिया माने गोनांथि गोनांथार आरो।
औ नोंगौ। थ' अब्ला जोंङो न होमबा औ।
दा नोंथांङा बेनि बेलायाव एसे फोरमायदो।
बेनो आंनाबो जेनेबा आंनि मोनदांनायाव बा आंनि मिथिनायाव, जोंङो
सोलोंनाय हिसाबै ओ सु स्कुल कलेज बे फोरावबो जों मोनबोखादों नङा होमबा जेलाब बांग्रिं मावो जोंङो जुदिहे जों न' सिङावनो दंबाय दंङब्ला नङा होमबा जोंङो गिबि-गिबियावहाय नोंथांङा बुंदों बैसांनि सिं नंङाबा बेनि सिङाव थानो नांगौ आरो टेबोलफोर दंङबा टेबोलनि सिङाव थानो नांगौ। सियार बेन्सफोर दंबा जों बै फोरनि सिंङावहाय थानो नांगौ नङा होमबा औ खारन मानो होनना बुङोब्ला बैफोरनिफ्राय जोंङो गोबांथार सेभ थि मोननो हायो नंङा होमबा सेफटि जायो जोंहा औ माबे मायबा मोनसे समावहाय जोंहा जुदि न'फोरा बायसिनोब्ला गोग्लैसिनोब्ला नंङा होमबा जाहाथे जोंनाव नांनो हाया नै बेफोरनि थाखाय जों रैखा मोनो आरो ओ बेनो नोंबो थिगानो आरो जोंङो अबेबाफोर लांदां फोथारफ्राव जोंङो खारनानै थाहैनो हायोब्ला बे खुब मोजां आरो नङा होमबा मानो होनना बुङोब्ला औ बबे समाव जोंनावहाय मा बुस्थु गिलिर मुवाया गोग्लैसिनगोन थ' बेखौ जों खुनु मिथिनो हाया नङा होमबा आरो जेब्ला जोंनि बे बुहुम बिखाया मावग्लुंजोबो अब्ला जोंङो गोबांथार ओ जोंहा जोंनि बोगथाबमा गोहोजों जोंङो माने गोरोबहोनो हाया जायो नंङा होमबा बे जाउनाव जोङो गोग्लैला गोग्लै बिदि जानो गोनां जायो खर' गिदिंनो गोनां जायो नैबे जाउनाव माने जोङो ओंखायनो थाबायनाय बा खारला खारसि खालामनाया जोंनि थाखाय गोदान
मोजां नङा आरो माने
मासे इनपरटेन आरो नङा होमबा थ' जोंनि ओनसोलाव बा जोंनिया हादोराव इसेबांखिनि बिदिथ' जाफेराखै जानाया थेवब्लाबो नङा होमबा फैबाय थानाय उननि समफोराव जाबाय बायोब्ला फोरनिफ्राय संरैखाथि महरै नैबेखौ आं माने सावनि थाखाय लानायनि मेन खारना बेनो आरो नोंथांजों दाथ जों अयन्था बेलेक हादरफ्राव जों नायोब्ला रिसेन्टलि जोङो मोनगासिनो दं मोनगासिनो मोनगासिनो दं नङा होनबा एक भुट गिदिर गिदिर जाबाय जाफ्लेबाय थानाय जाउनाव माने गोबांथार सुबुं फोरनि थैनाय मानाय बेफोर खौ जों नुगासिनो नुगासिनो आरो ट बे मोनसे मिथिंगायारि खैफोद नङा होमबा जाब्रब थाय बा खैफोद बेफोरो नेचारेल दिजेस्टार दा बेनि अनगायैबो मिथिंगायारि खैफोद होनना बुङोब्ला जोंहा जेरै दा नै दा अखानि बोथोर नङा होमबा गोबांथार दैबाना जायो मायो नङा होमबा
दै बाना
दिनै बे जोङो दैबाना जानाय समावहाय जोङो बैफोरनिफ्राय माबायदि रैखा खालामनानै लानो हायो गावखौ बा गुबुनखौ रैखा मोनहोनो हायो नैबेनि सायाव माने आं माने सुंथाब बैबाबो आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों आरो दा खारन मेक्सिमामलि जोङो आथिखालावहाय ना नुयो जे जोङो दैबाना जायैयाब्ला जायाब्ला बो खायसे खायसे सुबुंफोरा दै सानि दै बबेबा गाथोन थ' दुगैनो थांनायावनो नङा होमबा गोदोनानै बोसोम जानानै थैनो गोनां जायो ट' बै फोरबायदिनिफ्राय थ'जों जेला दैयावहाय हाबोदबा दैबाना जायो अब्ला जों बैफोरनिफ्राय जों गावखौ माबोरै उदां खालामनो हायो बा संरैखा खालामनानै लानो हागोन गावखौनो गाव नैबेनि सायाव नोंथाङा माबाफोर ओ आंनो फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
ओ आतचा नोंथां बे दैबानानि सायावथ' माने एसेबां माने रोंगौ थि गैया मानो बुंनो होनोब्ला जोंनि बे ओनसोलाव माने एसेबां माने गेदेर गेदेर दैबानाबो जाया नालाय ओं माने एसेबां मानि मोनथिया आरो थेवबाबो आं फंनैसो बुंनोसै माने दैबानानि दैबाना जानाय लोगो लोग गोनो माने जाबायदि खहा जायो। बेफोरनिफ्राय माने सांग्रांथि महर गैयाम फुंनैसो बुंनोसै दैबाना जा ओ दै मोनसे ओनसोलाव दैबाना जानाय लोगो लोगोनो माने गोबां रोखोमखौ जायो जेरै दै दै गाज्रि जायो जेरै दैमा ओ दैसा बा फुख्रिफोरा लोमोब्ला न'खरनि नाफोराबो गलाङो। जाउनाव गोबां खहा जायो आरो दैबानाजों लोगोस से गोबां माने आबाद खेथि जे जोंनि माइ आबाद बा बायदिसि ना माने गोबां खहा जायो आरो दा बेफोरनिफ्राय रैख खाथि होनोबोला दैबानानिफ्राय गाहाय रैखाथिया बेनो जे दैमाफोर गिदिर गिदिर थायोब्ला माने बेफोरनिफ्राय मथ'रि थानांगौ। बा मथ'रिखौ सरकारनि थ्रुयैबाबो जोङो मथावरि होनांगौ। जाहाथे एसेबाब बोजों राहा मोनो। दैबानानिफ्राय खाथि खानलाया जाहाथे थाबैनो लोमसावनो हाया आरो लोगोसे न'बांफोरा जाहाथे लोमसावा बेफोर मेन सुबुङा जा बे रैखा मोनो। बेफोरखौ माने नोज जोर होनानै सरकारा गोख्रोङै राहा लानांगौ आरो बेफोरखौनो आङो फंनैसो बुंनानैन थांसै र'
औ आचसा आचसा ओ खुब गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम जे दैबानानि समावहाय जों माबायदि सांग्रां जानांगौ नङा होमबा? स नो दैबाना जायो होनना बुङोब्लाथ' बबेबा मोनसे दै माबा दैसानिफ्रायसो सोमजिनानैसो जाखायो नङा होनबा? बा गावहारसिं अबेबा दुब्लि आबादफोर टारावथ' बे दैबानाया जायानोखा अबेबा दैमा दैसानि ओरै बायोब्लासो नङा होमबा बे दै बानाया। जायो थ बेनो आंनि साननायावबो आंनि मदावबो बेनो जेनेा जों गिबि गिबियावहाय दैबाना जायोब्ला, जोङो बैनि दैमानि सेराव थानाय जे माथावि नङा होमबा? फारनै गबो जोङो मोजांनो खोनानै बेखौ सिगांग्रो जोङो खालामनानै लाग्रोनांगौ जायो आरो। थ' बिनि अनगायैबो जों जेला दै बानाया गमामायानि जामारोबाय अब्ला जों दैजों भुगिनो गोनां जादों नङा होमबा? बै सम समहाय जोङो माबोरैहाय जों गावखौ रैखा खालाम खालामनो हायो होनना बुङोब्ला जोङो गिबि गिबियावहाय जोङो मा खालामना लानांगोन? जोंहा जेबो गैया नङा होनोमबा? थ' बे हिसाबै जोङो ओ सरखारनि भाबै जोङो माखासे रैखाथिखौ जोङो नागिरनांगोन नङा होमबा? सरखारनिफ्राय जोङो जिथुनिखि ओ रैखा संरैखा महरै जोंनो लाइफ जेकेटनो होन बा टायारफोरानो होन। नङा होमबा दाब बा बैफोरखौ जोंनो होफैयोब्ला जों बैफोरनि गेजेरजों जोङो गावखौ रैखा खालामनानै लानो हायो आरो। दा बेनो जों जेसे हायो एसेनो जों गुबुननोबो जों बेखिनि खोथाखौ बुंनानै बा फोरमायनानै होनांगोन आरो। नङा होमबा? थ अब्ला नोंथां आङो दिनै नोंथांजों ओ थिंगायारि जे जाथाय बा जाब्रबथाय बै फोरनिफ्राय दिनै आं मोननै आयदानि सायाव साव आवरायनाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय। थ अब्ला जों नोंथां बेखनिआवनो दोनथ सोलायदोंदि नामा?
औ दे दे नोंथां गोजोन्थों।
दा खुब गोजोननाय थाबाय नोंथांजों सावरायनो मोननानै।
औ औ दे।